बाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
ओं खोनादों नोंथां।
अ' ओ नो-नोंथां नोंनिखौ बारा एसेबां खोनायाखैमोन।
दायो खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनादों। नोंथाङा मा खामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो जनानै दं।
अ
नो-नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि?
जोंनिखि दा बोथोरा एसे अखा हां हां जादों आरो।
उम
नोंसोरनिखौलाय माबायदि नोंथां?
जोंथिं बोथोरा दा अखा हागासिनो।
अ नोंथां बिदिब्ला दिनै मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
ओ आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ जायो दे नोंथां। बिदिबा नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
हागोन।
औ!
दा जोंथ' मिथिखायो मिथिखायो नङा होनोमबा नोंथां? दायो माइ गायनायनि दिन
औ!
दा जोङो गोदोनिखौ लानानै नायोबा
औ!
दा बुहुत फारागथि नुनो मोनबाय।
औ औ!
गोदो मोसौजों हालेयोमोन। दायो आरो दायो जोङो नुनो मोनबायदि सोलों फिथाइजों माजों जौगानानै दा मेसिन ओंखारबाय।
औ औ!
दायोथ' गासिबो मेचिनजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
औ-औ!
नोंथांमोननियाव मा मा गायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ' दैज्लां बोथोराव आथ' जोंना माइ नोंथां।
हो?
नोंथाङा बेखौनो सोङोमोन ना?
ओं सोंदोंमोन।
औ! दैज्लां बोथोरावथ' जोंना मेन माइखौनो गायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोराव अ' माखासे आबादबो मावनाय जायो। जेरै खांख्रिखला अ भेन्दि मैथा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंनिखि लेस्रा बेफोरखौ।
नोंथांमोननिखै माबायदि दा मा मा आबाद मावो?
दायो जोंनियावबो बिदिनो मैथा दङ मैथा गोजा मैथा बांगाल
औ
आरो सांख्रिखला
औ
खुन्दुलि
औ औ
फाथो
अ
बाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथां नोंथांमोननाव नोंथांमोना न'आव आबाद मावगोना मावा?
न'आव जोंहा माइ आबादबो मावो दैज्लाङाव आरो मेसेङाव
औ
अ बेसर आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां।
मा माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोना
हो
मा माइ आाबादखौ मावनाय जायो?
मा माइ आबाद जेनेबा जोंनिथिंजा बांसिन रनजित माइखौ बांसिन गायनाय जायो जोसाखौ आरो माइब्राखौ खौबो गायो सोरबा सोरबा नाथाय जोंहा गायनाय जायाखै आरो माइब्राखौ ओमफ्राय बाहादुर बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बायसमति नोंथां नोंथांमोननिखौलाय मा मा माइखौ गायनाय जायो?
जोंदिनो रनजितानो बांसिन गायनाय जायो गानि
औ
जोंना बारियाव गाया नालाय बारा एसे मिथिजोबा माने
औ औ
नोंथांमोना न'आव ओरैनो मैगं आबाद मावो ना?
न'आव ओरैनो खना खनला जायगाफोराव ओरैनो एसे मैथा ओ‌ लेस्रा खांख्रिखला बेफोरखौ फोननानै दोननाय दं आरो नोंथां नोंथांमोनाबो गायो नामा?
औ गायो। जेरै दहाय‌ खोनथाखानाय बायदियै खुन्दुलि फाथो मैथा
औ
खांख्रिखला बायदि
औ
बाजे न'आव‌ गायनानै बेफोरखौनो खानानै जानो हायो नंङा होनबा‌ नोंथां?
औ औ औ
हबा बाजाराव बायोबाबोथ' रांखावरिनि गोनांथि जायो।
औ औ आरो बाजारनियाथ' हाथाइ माबा हासार गोनां जायो नालाय नोंथां-
उम उम
नोंथां बिदिब्ला नोंसोरनिख बेसर आबाद मावनाय जायोना जाया?
खोनायाखै नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला नोंसोरनिख बेसर आबाद मावनाय जायोना जाया?
बेसरखौबो नुनाय जायो नुनाया
औ औ औ अ नोंथाङा बेसर आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' बारा मोजाङै मिथिया नोंथाङा एसे मिथियोबा फोरमायनानै हागोन नामा?
अ आङो आं मिथिनायाव आरो आं नुनायाव ओ बेसरखौ खौथ' माइ हाखांनायनि उनाव फोनाय जायो दुब्लिया आरैनो थाबाथाय आरो नोंथां। मेसें बोथोराव।
औ
ओ बिदिनो हाखौ मोजाङै एवग्रोनानै लाबाय खेबनै खेब थामसो एवग्रोनांगौ जायो आरो हाया मोजाङै ओ मोननायनि थाखाय बेनि उनाव ओ बेनि उनाव बेसरनि मोजां जोलैखौ नागिरनानै बेखौ फोनाय जायो। फोखांनायनि उनाव साननैसो थानानै जेब्ला रज' जयो अब्ला बेयाव एसे अखाबो नांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे ओक्षएम्फौ एनला जानायनि थाखाय मुलि होनो गोनां जायो आरो नोंथां। बिदिनो बिनि उनाव साननैसो थानानै आरोबाव एसे देरबाथाय बेयाव हासार होनाय जायो जाहाथे ओ आबादा मोजाङै जायो बेसर आबादा बेनि थाखाय आरो नोंथां।
औ
बिदिनो साननैसो एसे सम लायो आरो बेसर आबादावबो बिनि उनाव जेब्ला बेसरा रायो अब्ला सान बेसर सिुरा राखांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ फुनाय जायो आरो फुनानै बिदिनो औ बांसिन दुब्लियावनो मारान होनानै लाबोखानाय जायो आरो। ओ आथिखालावथ' ओ मेचिन जों नङाबा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो नालाय।
औ।
ओमफ्रय बिनिफ्राय न'आव लाबोनानै दोनफैयो आरो बेखौ। लाबोखांनायनि उनाव बेखौ सोरबाबा बांसिनानो फोरानोबो आरो एसे सानदुंङाव दोनो ओमफ्राय बिनि उनाव साननैसो जनाव ओ एसेखिनिखौ जानो थाखाय मानसिया लाखियो आरो। बेखौ बेसरखौ आरो एसे खौ जुदि बुरजा फैयोबा बेखौ फाननाय जायो आरो बांसिन नोंथां आरो बेजों गोबां रांबो खामायनो हायो आरो।
बेसरजों बोरै थावफेरेदो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
हो
बेसरखौ बेसरखौ माखौ थाव फेरेदनायखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
मा होन्दोंमोन नोंथां?
बेसरखौ जि थाव फेरेदो बेखौ एसे फोरमायना होना हागोन नामा नोंथाङा खोनायाखै नोंथां?
औ खोनानाया खोनादों थारमाने बारा गोसा खोनायाखै आरो।
अ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा थाव फेरेनायखौ फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ थाव फेदेरनायखौथ' जोङो बेसरखौ मोजाङै सुग्रोना लानांगौ जायो आरो बांसिन मनाजोंनो सुनाय जायो बेसराथ' फिसा फिसा नालाय। मनाजों आरामसे साफा खालामना लानाय जायो दैजों सुनानै ओमफाय बेनि बेखौ सुखांनायनि उनाव दै सर'खांनायनि उनाव बेखौ ओ मोनसे मोजां जायगायाव फोरानना होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिनि फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बियो रानो मालाबा सान्दुं थाबा सानसेयावनो रानो आरो सान्दुं गैयाबा साननैफोरखौ सान्दुुंआव होनो गोनां जायो बेनि
औ
उनाव बेखौ जोङो जोंहाथ' न' बांसिनानो ओ गुबुनाव मेचिन थानायनाव बिनाव फेरेदनो लांनाय जायो आरो न नोंथां
औ
ओमफाय फेरेदनानै ओमफाय बेनिफ्राय बेसर खयलाबो ओंखारो बेसर खयलाखौबो माखासे गोबां खामानियाव बाहायनाय होननाय खोनायो आङो ओमफाय आं बारा मोजाङै मिथिजोबा आरो नोंथां ओमफाय बे थावखौ बिनिफ्राय दिहुनना लाब बोनाय जायो आरो औ नोंथाङा एसे माइ आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
माइनिथ' न'आवबो गाया नालाय बारा मोजाङै मिथियामोन नोंथाङा एसे मोजाङै मिथियोबा फोरमायना होनो हागोन
औ आंबो एसेबां मोजाङै मिथिया थेवबो आं बुंनोसै आरो नोंथां
ओं
औ बेसर आबादखौथ' जोंनियाव बांसिनानो माइ आबादखौथ' जोंनि याव बांसिनानो मावनाय जायो आरो
औ
माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइनि मोजां जोलैखौ ना नागिरनानै लानो गोनां जायो बेनि उनाव बे माइ आबाद बे माइखौ ओ सोमना दोननाय जायो आरो दैयाव बस्थायाव सोनानै ओमफाय बेनि उनाव हाखौ मोजाङै हालेवना लानाय जायो बिथां नोंथां हाखौ मोजाङै हालेवनाय मोजाङै फोमोननानै बे ओ सोमना दोननाय खोथियाखौ बोखांनानै बेखौ साननैनि थाखाय खोबना दोननाय जायो मोन थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बियो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बे हा मोननायाव बेयाव फोना होनाय जायो फोना होखांनायनि उनाव बियो साननैसो थानानै जेब्ला खोथिया जायो आरो बे खोथिया जौबाथाय बेयाव एसे ओ एसे देरनायनि खोथिया बेयाव एसे हासार होनाय जायो बेनि उनाव बे एसे जौबाथाय बियो खोथिया देरनो थाखाय नैजिबा बा थामजि दिनसो लायो आरो बिनि उनाव बेखौ फुनानै आरो ओ गुबुन दुब्लियाव गायनो थाखाय बेयाव गुबुन दुब्लिखौ थारमा- मोजाङै हालेवनानै बेयाव बे हाया जेब्ला मोनो अब्ला बेयाव गायनानै होनाय जायो आरो बेयाव गायनानै हो होखांनायनि उनाव साननैसो थाना आलि सालिबो होनाय जायो बे दुब्लियाव बेयाव गायखांनायनि उनाव साननैसो थानानै जेब्ला देरो अब्ला बेयाव हासार होनाय जायो। हासार होनानै आरो हाग्राफोर जानायखौ फुननानै बेखौ जोथोन लानाय जायो आरो बेनि उनाव एसे साननैसो थानानै जेब्ला देरो अब्ला सोरबा बायदि आरो हासार होबावो आरो बांसिनानो होआ आरो बांसिनानो होनाय जायो आरो खेबसेफोर होयो आरो बिनि उाव साननैसो थानानै जेब्ला खोथियाया जेब्ला माइया देरो अब्ला जेब्ला माया देरो बेनि उनाव जेब्ला मोनो अब्ला फिथाइ थाइखाङो फिथाइ थाइनाय बिबार बारग्रोयो बिनि उनाव फिथाइ थायो बिनि उनाव फिथाइ थायखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जों बे माइखौ खौ हानानै दोननाय जायो आरो बेखौ हानानै जोङो दुब्लियाव मुथा मुथा खानानै दोनो बिनि उनाव बिखौ
ओं
मेसिनजों बा ट्रेक्टरजों हाल माराननानै जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव बेखौ बेखौ दुलियाव बा बाख्रियाव बेयाव स नोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
बिदिनो बेखौ नांगौ टाइमाव जानो गोनां टाइमाव बेखौ फोराननानै सौनानै जानो माइरं जायो बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां
बिदिबा नोंथां टाइमाबो जाबाय। नङा होमबा नथा आं मिथियैखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ गोजोन्थों नोंथां
ओं गोजोनथों